नोंथां। खोनादों नोंथां?
नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों। सावराय जागोन ना?
औ नोंथां मास मा आयदा?
औ जेनेब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव बर' सुबुंफोरा मा-मा आबाद मावो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा एसे
औ
गुवारै बेखेवना होनाय।
औ-औ नंगौ। आ दैज्लां बोथोरावथ' जोंना बिदिनो माइनि आबादानो सोलिगासिनो दङ'। बेनि थाखाय जोङो बयबो माने माइनि आबादखौनो खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो। जों माइ ए ओ माइनि आबाद मावनो थाखाय जों माइ गायनो थाखाय जोंनो माइज्लि माइनि गोनांथि जायो बेनि थाखाय जोङो माइज्लि माइखौ ओ बाजारफोर बा दखान बेफोरनिफ्राय जोङो बा नार्सारि बेफोरनिफ्राय लाबोनो हायो आरो आरो जुदि जोंहा न'आवनो ओ न'आवनो दोनखानाय जायो सिगांफोरनि बिदि माइ बोराइ फोरखौ ओ दोननाय जायो बेनि बेखौनो जोङो माइज्लि माय खालामनो हायो आरो आ बे माइज्लि माइखौ जोङो फाथोनि बस्थाफोराव बिदि ओ सोना दोननानै सोनानै जोङो बे फुख्रियाव बेखौ माने सोमना दोननांगौ आरो हरनैनि थाखाय जोङो बेखौ। उन्दैयाव सोमना दोननाय नों जायो।
औ।
बेनि उनाव जों बेखौ हरनैनि उनाव बोखांनानै आ बे। बे माइज्लि माइखौ जोंङो ओ न' सिङाव। बा बिदि खामसालिफोराव जोंङो आ लांदां जायगायावहाय बिदि। आं।
हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। हेल नोंथां।
औ खोनादों।
नोंथांनिया नेटनि एस। एसे प्रब्लेम होगासिनो नोंथां नोंथांङा एसे मोजां जायगायाव थाना रायलायबा मोजां जागोन नामा।
औ नोंथां खोनादों ना खोनायाखै।
औ खोनादों बुंलाय नोंथां।
औ बिदिनो जोंङो माइज्लि माइखौ।
औ।
माबा मोनसेे ए बेखौ लानानै दोनगौमोन आरो जोंङो बेखौ। बसामि ह बेरहोनो थाखाय सानसे हरसे दोननाय जायो आरो।
औ औ।
ओ थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोननांगौ जायो आरो जेब्ला। बियो दाजाया ओंखारगोन अब्ला ना जों बेखौ फोनो लांनाय जायो। हालेवनांगौ जायो बिनि थाखाय जों हालौ। इसखौ हालौग्रोनानै लानांगौ जायो। ग्रोनाय जायो जाहाथे बिनि हाग्राफोरा थैयो औ। हाग्रा होनो थाखाय जों बेखौ हव हालेवनाय जायो ओ बिनि उनावसो जोंङो बे माइखौ माइज्लि माइखौ जोंङो। माबा मोनसे आइजेंफोर। खेरखा बा गामला बेफोरबायदि आइजेंखौ जोंङो लाना। नै फोनाय जायो।
औ औ।
आरो जोंङो बे खोथियाया जों। फोनो थाखाय जोंङो दान मोनसे बा दान मोननैसो बेफोरबायदि लायो आरो। बिब माने सम लायो। जोंङो बेखौ होननानै। ओ दान मोनसेसोनि उनाव जों बेखौ फोनानै। ओ गायनो हायो आरो आरो जों। गायनो थाखायथ दुब्लिफोरखौथ हालेवग्रोनांगौ जायो नालाय।
औ।
न ओ बेखौ बे दुब्लिफोरखौ जोंङो बि फार्टआवनो जोंङो बिदि आलि खो। खोथेना लानांगौ जायो जे जोंनि आलिफोरखौ। बेनि उनाव जोंङो बे दुब्लिखौ हालेवनो हायो आरो होमबासो। ह बे मोसौजों हालि हाल एवनो हायो एबा जोंङो। बे ट्रेक्टरफोरजों खालामनो हायो आरो। माने जोंनि गोबां आथिखालावथ' गोबां जोंना बिदिनो नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनला। दानियाथ' बांसिन बिदिनो गारि दि ट्रेक्टर जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनोआरो। मानोना बयबो दानि जुगनि मानसिफोरा बिदिनो बयबो माने थाब जानाय। सो नागिरो नालायनि समनि आंखाल खालामनो बेनि थाखायनो जोङो बे ट्रेक्टरफोरजों हालेवो। आरो हालेवनानै बे जोङो माइखौ गायनाय जायो। आरो जोङो माइ गायनायनि सि बे दुब्लियाव जोङो हासार होग्रोनाय जायो। जाहाथे जोंनि माइफोरा मोजाङै जायो। बुरजा थायो। बेनि थाखाय जोङो ओ हासार होग्रोनाय जायो। बेनि
औ।
गायनो हायो।
औ।
औ। ओ बेफोरबायदिनो माइखौ गायनाय जायो। आरो जोङो माइ हानो थाखाय थाखायबो माइआ जेब्ला मोनो बेखौ मोनखांनायनि उनाव जों हानो नांगौ ना बेनि हानो थाखायबो जोङो उम बिदिनो खामला, हाजिरा लगायनाय जायो आरो। गामिनि मानसिफोरखौ ओ आइजोफोराबो हायो। आरो हवा मानसिफोराबो हायो आरो बिदिनो फायो। आरो जों एसेबां माने ओ मानसिफोरखौ माने खााला आरो जोंना माने बिदिनो मेचिन सफैबाय नालाय। हानायाबो जोंनिया मा मेचिनजोंसो हानो हायो। आरो गोबां गोबाङानो माने बिदिनो मेचनफोरजोंसो आथिखाल आथिखालाव मेसिनखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो माइनि आबादखौ मावनाय जायो नामा?
औ औ औ नोंथां थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जेनेा जोंनियाबो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा माइनि आबादखौनो बांसिनैहाय जोङो मावनायखौ नुनो मोनो। बेनो आरो ना। बेबायदिनो जों म आ म बाय मावो होनोबा जोंनो फार्स्टावनो खैथाबोनो थाखाय थांनाय बोसोर एबा गुबुन बोसोर एबा जेनेबा बेबायदिनो। गोदोनि माइ मोजां बोराय बेफोरबायदिनोबा मोजां माइग्लि बेफोरखौ जोंनो नांग्रो आरो ना। बिदि न'आव गैयाबब्लाबो जोङो बाजार हाथथायफोरनिफ्राय जोङो बेखौ लाबोनानै बेबायदिनो बस्थु बस्थायाव फाथोनि बस्थायाव सोमनानै जेनेबा सोनानै जों बेखौ दंग' एबा फख्रिफोराव जों बेखौ सानसेबा साननैनि थाखाय सोमग्रोना दोननांगौ जायो। बेबायदिनो बेखौ सोमनानै दोननानै जोङो ओ सानसे बा सानननि उनावखौ बोरियाव बोखांनानै जेबा बेखौ ज हायाव मोजाङै फेनस्रनानै थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों मोजां मोजाङै खोबना दोननानै जों बेखौ सानसेबा साननैनि उनाव नायोब्ला बे गाजाआव अरो। गाजा हरनाय बे माइखौ जोङो दुब्लियाव लाना थांनानै ओ जेनेबा जों दुब्लिखौ फार्स्टावनो जोङो हालेवग्रोनांगोन जेरैहाय जोंनिया मोसौजों नलेबा जोंना टेक्टरजों बेबायदि एवनानै जों खोननै खोनथाव आलासे एवनानै हाखौ मोजाङै फोमोनग्रोना लानांगोन बेबायदिनो बै सोमनानै दोननाय बा गाजा हरनाय माइखौ जोङो दुब्लियाव लानानै बेबायदिनो जों मोजाङै साहाफ्राव सारफ्राव होनांगोन आरोना बेबायदिनो बे माइआ सात दिन बा सुद' दनसोनि उनाव जोंनिया एसे से जौनो हमो बेयो जेब्ला एसे गोजौआ लासे जौवो अबोला बे माइखौ जोङो फुना दोननाय जायो बेबायदिनो बे माइखौ जों बोरैहाय गायो होनोब्ला जोंनो फारस्तआवहाय हा हाखौ जोङो जेनेबा दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै एवग्रोना दोनग्रोनांगोन। टेक्टर बा मोसौजों बेबायदिनो बेखौ जों खोनसेल' एवबाबो जाया। खोननै खोनथामालासे जों एवनानै बेखौ मोजाङै हाखौ फोमोननानै एबा गेब्लेहोनानै मोजाङै जों बेखौ लाग्रोनांगोन आरोना। बेबायदिनो जोंनिया बे हाया जोबोद मोजाङै मोनो। बे हायाव जोङो फुननानै दोननाय खोथियाखो गामिनिनो ओ सिख्लाफोर एबा बेबाय दिनो आइजो बा हाजिरा लानानै जोङो माइखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो।
बेबायदिनो जोंनिया दैज्लां बोथोराव ओ खालि जोंनिया बर' सुबुंफोरा माइनि आबादल' नङा गोबां आबाद फोरखौबो मावो ओ जेरैहाय जोंनिया दैज्लांनि जोगोनार, दैज्लांनि जिंखा, दैज्लांनि खुमब्रा, दैज्लांनि लाव बेबायदिनो जोंनिया बायदि गोथां मैगंफोरखौबो बर' सुबुंफोरा बुथुम लानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
बेबायदिनो जों मा होनो जेनेबा ओ बर' सुबुंफोरा माइफोरखौबो बा गुबुन आबादफोरखौबो जोंनिया न'आव जानो थाखायल' नङा जोंनिया रां रां रांखावरि बाहायनो थाखाय बा रां फालांगि खालामनो थाखाय जोंनि माइ आबादखौ ओ न' न'आव जा एसेबां नांगौ बेखौ लाखिनानै बेखौ जोंनिया फाननानै बा मा रांखावरियाव जों बेखौ बाहायनो हायो आरो ना बेबायदिनो बेनि फैसाजों जोङो न'खर खौ ओ सुफुंसारनो हायो बा न'खरनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो। बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ ओ जेनेबा बर' सुबुंफोरा न'आव लाखिनो थाखायल' नङा। गोबां गोथां मैगंफोरखौबो जेनेबा बिदिनो हाथाय बाजारफोराव फाननानै रां एसे एनै मोननो हायो बेबायदिनो बर' सुबुं फोरा गोदोनिफ्राय बेबायदिनो आबाद मावनानै सोलिगासिनोखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो गोदो गोदाय थ' बांसिनैहाय जिया मोसौजों हालेवनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनोमोन। आथिखालाव जोङो दानिया मा नुनो मोनो जेनेबा मिसिनजों एबा टेक्टरजों जोङो हालेवनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय जे मेसिंजोंनो माइ गायनाय बा मिसिंजोंनो ओ माइ नानाय एबा मेसिंजोंनो माइ हानाय। बेफोरबायदि जों गोबां आलदा आलदा नुफेरै बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोनग्रा जाबाय आरो ना।
औ औ नोंगौ।
गोदोनि आरो दानि जोंनिया आबाद मावनायाव जोबोद फारागथि थायो गोदो जोंनिया माइ आबादखौ खौबो जोबोद रग' रग'यैबा बुरजा मोनोमोन बाट आथिखालाव जोङो दानिया गोबां हासारफोर एबा बायदि रोखोमनि हासारफोर होनानै जोङो माइफोरखौ ओ आगोलनि बायदि बारा मोननायखौ जों नुनो मोनलिया। बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो गावबा गावनि जिउखौ खुंफुंगासिन नो होनबा नोंथां होननाथ' समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय होमबा नोंथाङा जोंनि सावरायनायखौ एसेब दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे होनबा नोंथां गोजोनाय